औ नोंथां औ खोनादों नोंथां?
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां औ
आदनो जाहैबाय बर' हारिनि जि दानाय अब्ला हिसान सोंनायनि सायाव आरो
अ बियो बिराद मोजां आयदा नोंथां औ
औ बिदिब्ला नों जागायजेनो ना आंनो जागायजेनसै
नोंनो जागायग्रोदो दे नोंथां
औ जे हिसान सोंनाय हिसान सोंनायाथ' बर' हारिनि गोदो गोदाय आबौ आबै आदै आजौ आजैमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे गोनांथार खामानि नङा होमब्ला बर' हारिनि बे मोनसे सिनायथि नङा होमब्ला?
औ
गिबियावनो जोङो जिखौ माबोरै दायो?
औ
होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि जि दानायावहाय मा मा आगजु बाहायनाय जायोब्ला मा मा आगजु न नांगौ जायो बेफोरखौ मिथिना लाग्रोनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार नङा होमब्ला नोंथां औ जेरै साल खुन्था माखु गान्दै थाथ मुस्रि गस्रा फुथुल रासि बावदांगि गनसि सेवारि रि नांगोन नङा होमब्ला
औ औ नोंथां औ
जेरै हिसान सोंनायनि जेरै बर' माहारि बर' हारि नि आइजोफोरा गामसा दख'ना आर'नाय जोमग्रा बायदि आगर सुनाय जेरै दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन हाजो आगर बेफोरबायदिनो गाव गावनि निजे आखाइजों बानायनाय जों गोदो उन्दै उन्दै समफोरावहाय नुनो मोनोमोन ना? नो जोंनि बर' हारिया सिनायथि मोनबोदोंमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव नोजोर बो बोनानै नायोब्ला बेफोरबायदि समायना रमायना खुन्दुंजों गाबगानाय एम्फौ फिथोबजों इन्दि खुन्दुं लुनाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ आथिखालनि मुगानि मानसिफोरा बावगारलांनो हमजोबबाय नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां औ
गोदोनि मुगावथ' मुगायाव जेरै न'खर न'खर धोनियानो जा सोरबा गोरिबानो जा बययावबो साल खुन्था नुयोमोन जोङो साल खुन्था गायनानै दोननाय
औ औ
फिसा फिसा न' बानायनानै दोननाय आरो जि दानो थाखाय दानि मुगायाव जों नुनोनो थांलिया जोबोद दुखुनांथाव जाबाय आरोना मुगायावनो दा बेफोरखौ जोङो फोरोंलांनांगौआथ' जों नों आंनिनो दायथ' नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां औ
दानि मुगायावथ' बांसिनानो जोङो मेसिनजोंसो दानाय नुनो मोनो।
औ
आरो जिखौ बो सोरबा दानोनो रोंलिया साल खुन्थाया माखौ होनो बेखौ बेखौनो मिथिलिया माखु सुनाया माखौ होनो बेखौनो बुजिलिया बेफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि बर' हारिनि माखासे गोदोनि नेम खान्थिफोरा लासै लासैनो जोबस्रांलांबोगासिनो दङ।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा औ बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो दानि गथ'फोरखौहाय जों बिराद फोरोंलांनांगौ बा ओ बुजिहोलांनांगौआहाय बिराद माने ओ मुस्किल जानानै दङ आरो बेखौहाय जोङो नों आंनिनो दायथ' ओ दा आथिखालनि मुगायावहाय नोंथांमोननि ओनसोलफोरजोंहाय ओ माबायदि रोखोमै सोलिनानै दङ? बेफोरनि बादै नोंथाङा फंनैसो आंनो बुंथिनानै होनो हागोन नामा?
औ ज नंगौ नोंथां बियो बिराद गोनांथार आयदा जाहैबाय जोंनि ओनसोलावथ' दाबो जेन'बा बुंनो थाङोब्ला जोंनि आइ मादै आबै बेफोर गोदोनिफ्राय फोरोंबोनानै दासिमहालागै जों बुंनो थाङोबा जोंबो एसे रों-रोंगौआनो होनजाबाय आरो। जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोनायथ' जिखौ माबोरै दायो माबोरै सोङो बा मारै खुन्दुं थुनो बेफोरखौ जोङो नुबोनायखाय दासिमहालागै रोंगौ आरो दा जोंनि ओन ओनसोलावहाय दासिमहालागै बेयो सोलिबाय थागासिनो दंथ'यो आरो।
औ।
बेखौ लानानैनो जोंबो जे सोलोंनानै आरो जोङो नाजायोखि फैबाय थानाय सम फोरावबो जे जोंखौ नुनानै माखासे मानसिफोराबो सोलोंलाङो। दा आंबो औ आंबोथ' रोंगौ नालाय।
औ।
सानसै खि माबोरै फार्स्टनिफ्राय जागायो। नोंथाङा मिन्थिनो लुबै ना लुबैया?
आं लुबैयो अभियासलि आं लुबैयो।
औ दा आङो खिन्थानोसै होनबा नोंथांनो। अब्ला फार्स्टआवनो जागायजेननायावनो जोङो खुन्दुं फोरखौ थुननानै लाग्रोनांगौ आरो बेखौहाय खेब थामहालागै थुननांगौ जायो फासृट आवनो जोङो ओरैनो गाव गोजा आखाइजों थुनबाय आरो नैथियाव दङ बेखौ ओंखाम ओंखाम मायदिफोरजोंहाय जाहाथे सिया ओ गोब्रा मा होनो गोरा जानायनि थाखाय हाय खननै थुनो आरो दा बिनि उनावहाय खुन्दुं थुननानै फैबाय जि सोंनाय जि सोंनाया जाहैबाय दानि बोथोरावहाय दानि मुगायाव बे मेसिनजों सोंनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो जेरै दंफांनि मेचिन गोदोहायथ' जोंनि आइमोन आबैमोन बेखौथ' थाबायनानैसो सोङोमोन। सानै औ ओरै था थांलाय फैलाय थाबाय बिराद खस्थ' आरो बियो ओमफ्राय दानि बोथोराव ओंखायनो बे गोरलै आदबखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ औ औ।
औ ओमफ्रायहाय सिखौ सोंखांनानै खानो खाननांगौबो जायो मानो होनबा बिराद जेथो जायो। अब्ला खानजंफोर लानानै जोंनि मादैमोन, आबैमोन, आबौमोन गामिनि ज' जालायनानै खानो आरो बेखौहाय।
औ औ।
खांनायनि उनाव नोङो सिखौ दाजेननोसै। अब्ला दाजेनन्नाय समाव नांगौ जोंनो माखु नांगौ मुस्रा साग्रोनांगौ। बेफोरबायदिनो गोबां खामानि थायो आरो।
दाह खोथाया बेसो जादोंखि दाथ' जोङो सोलिहोबाइ थादों खिन्थु फैबाय थानाय टाइमावबा जोङो माथो दान दानि मुगायाव नुनो मोनो खि दानि उन्दै उन्दै मानसिफोरा रावबो जोंनि बायदि गोदोनि बायदि सेंग्रा सिख्लाफोरा दख'ना गाननानै थाला। बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो।
उम थारैनो सैथो खोथाया।
दाव
ओ साननानै नायोब्लाथ' फ्राइयैनो गासिबो गोमोरलांजोबबायानो होननानै बुंनांसिगोन ना नोंथां?
औ नोंथां औ।
खौ लासै लासै जोङो माबा मोनसे राहा लानांसिगोनब्ला नों आंनो दायत थ' लानानै जोङो इयुन जोलैफोरखौ मोजाङै मोजां फोरोंलांनांसिगोन।
औ नोंथां औ।
औ औ औ। दाथ', दानि मुगायावथ' जि सोंनानै जि दानानै आगरजो आगर आगर एरनानै गोबां रांफोरबो आरजिनो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ गावनि न'खरफोरखौबो सालायनो हायो गावनि फिसा फिसौ खौ सामलायलांनो हायो।
औ औ।
बर' हारिखौ ओ गोजौ जांख्लासिम जोङो दैखो हरनो हायो।
औ।
जोङो गुबुन हारिफोरनो ओ बर' हारियावदि बर' हारियाव जि बिबाय दि ओ आगरफोर दं बेबायदि गाब गायो बेबायदि खुन्दुं सुयो होननानै जों गुबुनफोरनो ओ गोजौ थाखोसिम जों ओ ओ मिथिहर होनो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ। बेफोरखौ जोंनो ओहोम नोजोर बानाया गाहाम नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां औ। दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो ओ हाबावगोन नामा बिनि बादै?
औ औ नों हागोन नोंथां। दा जेरैहाय गामिफोरावहाय जोंनि फिफाफोर बा बिबथैफोर, फंबायफोर, बिमाफोर बिसोरो फ्रायानो बांसिनानो गामसा बाब दख'ना गान्नानै थायो आरो।
औ औ ओ।
बिराद समाइना मोनसे नायनो मोजां नुथाय नुनो मोनो आरो । थिग बेबायदिनो बेबायदिनो जोंनि टाउन सहरनि मानसिफोराबो दानिया बेफोरखौ बावलांजोब्बाय
औ औ औ।
बांद्राय दखना बाहायला गामसा बाहायला खिन्थु गोदोनि बायदिनो जोंनि बर' माहारिफोरा जेरावखिथाया मानो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गोसारहोनांगौ होननानै आं सानो आरो। रो दासिमबो सोलिबाय थानांगौ बेफोरबादि सानो आरो औ।
औ।
जों जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय आगर आलाफोरा बिराद नायनो समायना
औ समायना।
फाहार आगर नाब्ले आगर दावराइ मोख्रेब बिराद समायना आरो रेगि रिगां
औ। दा नोंथां जोंनाथ' औ मा होनो बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो सानसेब्लाबो जोङो माबा मोनसे राहाखौ लाखानांगोन नालाय जोंना दा टाइमाबो जासिगोनानो औ बेनि थाखाय
नों औ।
दे जोङो एसेयावनो फोजोबलायलायनोसै नामा?
औ नोंथां औ आं नोंथांजों रायलायनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय। नोंथाङाबो जे आंनो गोबां बाथ्राफोरखौ बुजायनानै होबाय।
औ औ औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंनिफ्राय गोबां खोथाफोर आं बुजिबाय आरो मिथिनो मोनबाय आरोना। बिनि थाखायहाय साबायखर जासिहरबाय आं। नोंथांनिसिम औ दे होमबा दोन्थ'लायसै ना बिदिब्ला औ।